हेल' नोंथां औ खोनादोंना नोंथां? औ सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ खौ बावहरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय।
औ नोंथाङा फ्रि दङ'ना?
औ दायो फ्रि जाना दंथ'यो नोंथां नै आबादावहाय थांना फैनानै दायो दुगैखां ला खां एसे फ्रियाव जिरायनानै दंथ'यो।
औ औ नोंथां अब्ला आङो दिनै नोंथांजों बे मोनसे टपिकनि सायाव रा लायनो होननाखौ फन हरदोंमोन आरो आङो दा आङो नोंथांजों बे जोंनि दे सोमोन्दै रायजलायनो सानदों आरो जेनेबा जोंनि हेल्थनि सोमोन्दै जोङो माबोरै देहाखौ थाजिमै लाखिनांगौ मानो लाखिनांगौ आरो जों माबोरै थाजिमै लाखिग नांगौ आरो। औ दा बेखौ आं ओं ओ आं एसे जागायनोसै आरो नोंथां।
औ
दा ओ नोंथाङाबो गेलेयो नामा माबाफोर जेनेबा एक्सारसाइसफोर खालामो नामा गेलेयो नामा बिब्दिनो माबाफोर खालामो नामा?
औ नोंथां आंबो दा एसे एनै बिदिनो देहाखौहाय थिग लाखिनो थाखाय एसे एनै ओ रानिं बा खारो बा एक्सारसाइस एसे खालामनाय जायो। जों एक्सारसाइस ओ खौ खालामोबाबा जोङो प्रेक्टिस जि जोंनि रानिं खालामनाय बेफोरखौ खालामबा जोंनि देहानि थाखाय बा हेल्थनि थाखाय जोङो मोजां होननानै आं बेखौहाय सानो आरोना। जि जोङो गावखौनो देहाखौहाय फिट लाखिनोब्ला गावखौनो स्ट्रं खालामनोब्ला जोङो। जोंनि एक्सारसाइस बा जि जोंनि रानिं बा य'गा बेफोरो जोंनाव थानाया मोजां जि जोंनि माखासे देहायारि जि सोमजिनाय बेराम बेफोरबो जों जों एक्सारसाइस था खालामोब्ला बैफोर जि बेमारफ्रा ओ जायाबा जानगाराव जालाङो बेखौ आं सानो बिनि आंबो बिदिनो एक्सारसाइस खालामदों ओ ओमफ्राय आङो एसे एनै आन्दास मोनो बा ए जि एक्सारसाइस जों खालामोब्ला आङो आंनि देहाखौनो फिट मोनो। राफोद मोनो जे मावनांनो हायै खामानिखौ आं मावनो हायो। बेफोर बायदि ओ बेहाय नोङो गरम खालामनो हायोब्ला देहाया फिट थायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
ओ नोंथाङाबो एसे एनै बिदिनो एक्सारसाइस बा य'गा बा रानिंफोर खालामो नामा?
औ औ नोंथां आंबो बिबदिनो रानिंखौ आं गेजेर गेजेर खालामनाय जायो आरो। बिदिनो खालामनांगौ एक्सारसाइसखौ खालामनांगौ बेयो जोंनि देहाखौ थाजिम लाखिनो थाखाय मोनसे जोबोद गोनांथार आरो जोंङो आथिखालाव नुनो मोनदों जोंङो गोबां मानसिफोरानो माने एक्सारसाइसखौ जों खालामनायखौ नुनो मोना आरो बांसिन बिदिनो स्कुल कलेजाव थांनाय गथ'फ्राबो आजिखालि गेलेनोमोन गलि गेलेनायखौ जों ख खमायनायखौ नुनो मोनबाय बिथां गासिबो माने मबाइलफ्रावसो थानायखौ जों नुयो बिदिनो खामानि गोनां मानसि जाय जाबायफोर मावो अफिसफ्राव थांङो बिसोरबो माने एक्सारसाइस खालामनाय बिबांखौ गोबां खमायलांबाय आरो आरो जायनि जाहोनाव जों आथिखालाव नुनो मोनो मानसिफोरनि देहानि लिरथाया बांबाय मानसिफोरा एसे दुरबल जानो हमबाय एसे एनै खामानि मावब्लानो मेंङो मानसि फोर बिदिनो आरो दा बेफोरनि जों बेफोरनि जों साइट इफिकटखौ जों नुनो मोन मोनखायो आरो लोगो लोगोनो जेनेबा गोबां मानसिफोरानो नै आथिखालाव गोबां बायदिसिना बेरामफोरजों नुनो नुनो मोनगासिनो आरो बे बेरामफोरनि बिबां बांनायखौ नुगासिनो बे बांसिन बेराम फोरानो माने जोंनि लाइफ स्टाइलनि थाखाय जायो आरो जोंङो माने मोजांङै जोंनि गावनि देहाखौ थालला ला जााला जानाय लोंनाय मोजां नंला बेफोरनि थाखाय आरो जों जेरै जों दाखान्ददि जों नुनो मोनो मानसि बेटिस बेरामा जोबोद बारायगासिनो आरो माने सुगार बेरामा बे बे माने मोनसे साइलेन्ट किलार माने बेरामा मोनसे जोबोद जोंनि लाइफ स्टाइलनि थाखाय जोंनि देहाखौ जों जोंनि थाखायनो माने जोंनि माखासे लाखनो थाखायनो बे बेरामा जायो आरो बेजों जानायफोरा जों मोजाङै जा बिनि उनाव जो एसारसाइस खालामला जो बिदिनो जोंङो इसे सेबो जोंनि देहाखौ लर सट खालामला बेफोरनि थाखाय माने बे डायबेटिस आरो जोंहा नै दङ ब्लाड सुगार औ सरि आं मा होनदोंमोन ओ ब्लाड प्रेसार हाइपार टेनसन बेफोरो माने जायो आरो आरो बिनि उनाव जाहैबाय जोंहा बिबदिनो जोंहा हार्टनि प्रब्लेम जाहैबाय ओ बिदिनो आरो मा होनबावगोन ओ बिदिनो गोबां गोबां बेरामफोर दंबावो आरो दा नोंथाङा आरो माबाफोर बुंदेरबावगोन नामा?
ओ आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथां आथिखालाव जोंङो जि जा जोंनि मोननाय जि मैगं थाइगंआनो होन बा माखासे जाग्रा मुवायानो होन बेफोर गासिबो माने केमिक केल बा मुलिफोर बाहायो बैफोरखौहाय माने जोंङो जानायफोरखौहाय एसे ओ बा थाल लानानै जानांगौ बा बेफोरखौ बबबा जानाय बुस्थुखौ लोमजाफ्लांबा बेफोराव जोंनि देहाफ्रा माने बहुद बेमारावहाय फैयो बा नोरजिया जाबोयो। बेफोरखौ जोंङो ओ जानाय लोंनायानो होन बेफोरखौ जोंङो थाल लानानै जानांगौ गावनि देहाखौहाय माने फिट बा स्ट्रं लाखिनो थाखाय बेजों ओ लोगोसे नोंङो बे प्रेक्टिस एक्सारसाइसआ बेबो थानांगौ ओ जोंथिं ओ गोबां सुबुंङानो माने बे एक्सारसाइस बा प्रेक्टिस य'गा बेफोर माने खम नुयो आरोना बिदि खालामनायखौहाय जों जों गाव गावनो जोङो बे मरनिं अवाक बा इभिनिं अवाक बिदि खालामब्लाना गाव गावनि देहाया माने फिट थायो बे जोङो जोंनि गामि दैया ओनसोलफ्राव नोङो नुनो थाङा ओ जोङो टाउन सहराव एसे थाङोब्ला एसे मर्निं अवाक खालामनायफोरखौहाय नुयो नुयो नाथाय गामि ओनसोलावहाय जोङो माने खम नुयो आरो नोंथां।
खम नुयो औ नोंथां
औ औ खम नुनाय जायो आरोना आं बेखौनो खावलायोदे जे बयबो माने सुबुङा औ औ औ आं बेखौनो ओ माने खावलायो माने बयबो माने एक्सारसाइस बा यगा खालामनाय बा मर्निं अवाक खालामनाय बेखौहाय खालामोब्ला जों जोंनि लाइफआ माने एसे मोजाङाव फैगोन बा फिटआव फैगोन बा गावनि जे थांना था थानायनि माबानि आयुआबो माने बांगोन ओ नोङो जानाय लोंनाया माने अबादब्ला देहाया गावनानो ओ माने लिरोब्ला माने गावनो माने थाबनो माने बेमारफ्रा सनन्देरनो माबायो आरोना बेवहाय सनदेरनो चान्स मोनो बेनि थाखायनो नों देहाफोरखौ फिट खालामा जानाय लोंनायखौबो मोजाङै ओ नांगौबायदि बिबांनि जायोब्ला होमब्लाना जों जोंनि लाइफनि जि ओ आयुआ माने जौ माने बारायलांगोन आरोना ओमफ्राय एक्सारसाइस गैया ब्ला जानाय लोंनाया नों नांगौनि बारा जायोब्ला बा जोंनि माखासे ओ गिथावना बे जि मुलिफोर होयोना जानाय लोंनाया बेफोरखौ मोनजाफ्लाङोब्ला माने जों माने खम सम माने जि बैसो सौनो माने जोङो जोंनि लाइफखौहाय माने माबाना लायो आरोना खोमोना लानो नागिरो। बेफोरबायदि आरोना नोंथां।
जोंना मोनसे होननाय दङ ना जेनेबा देहायानो धोन होननाय बे खोथाया थारैनो नंगौ। मानोना जों देहा थाबासो जों खामानिफोर मावनो हागोन नालाय। जों प्रडाक्टिभ जानो हागोन अब्लासो जों रां फैसााबो जों खामायनो हागोन जुदि जोंना देहायानो जुदि। थाजिम नङाब्ला जोङो रां रुफाखौबो जों खामायनो हानाय नङा। खामानि मावनो हानाय नङा बेफोरबायदि आरो जों जुदि। देहाया मोजाङै थायोब्ला जों देहाखौ मोजाङै स्ट्रङै लाखियोब्ला जोङो एक्सारसाइस खालामोब्ला जोङो। मोजाङै जानाय आदारफोरखौ जों जायोब्ला।
औ।
थायोब्ला जोंना माने बेराम आजारनिफ्रायबो जों बारग'नो हायो। बिनो आरो जोंना। जिउ जि आयु बेबो जोंना गोलावसिन गोलावसिन जों थांनो हायो आरो। आरो जोङो माने मिनि खुसिजों थानो हायो आरो।
औ।
दा जों देहाखौ ओंखायनो जों मोजाङै लाखिथारनांगौ आरो।
ओ नोंथाङा बिदिनो। अबावबाफोर गोजानावहाय थांनानै बिदिनो जि यगा बा बिदिनो कलेजफ्राव माबाफ्राव फांसनफ्राव यगाफोर खालाम बाय नामा?
बिब्दि आं यगा माबायाव जयेन खालामाखै खिन्थु आं जेनेबा गोजानाव फरायनो थायो। नालाय बेवहायनो जोङो आरो बिदिनो लोगोफोरजों ज' ज' जों बेलासि समाव जों खारो आरो। बेयाव गोबां मानसिफ्रानो सेंग्रा सिख्लाफ्रा जों खारो आरो बेयावनो एसे एनै एक्सारसाइस खालामो माबायो बिदिनो जोङो खारो। एसे एनै जों मोदोमफोरखौ सोमावो बिब्दि आरो जों बेफोरखौ बिदि खालामबाथाय जों देहाफ्रा एसे थाजिम जों मिथियो मिथिखायो आरो गावनो एसे माने। हमनानै मोनदां हायो आरो जेन'बा जों जुदि रूम। थाबाय थायोब्ला जोंहा माने जोङो। जोंना मेन्टेलिबो जों माने एसे मेंनायखौ मोनो जुदिे जों ओंखारनानै जों एसे। एनै एक्सारसाइसफोर खालामोबा जोङो माने जोंनि मेन्टेल हेल्थआबो मोजां थायो आरो। जों एसे साननाय-हनायफ्राबो जों माने थोंजोङै जों सानस्रिनो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
हरफ्रावबो जों मोजाङैसिनै उन्दुनो हायो जों जों जुदि। फिजिकेलि एसे एक्टिभ थायोब्ला।
औ।
जुदि जों ओरैनो रुमफ्राव थाबाय थानानै ओरैनो उन्दुबाय थाना मबाइलफोर नायबाय थायोब्ला जों माने। बिबदिनो आरो जोंना मेन्टेल हेल्थआबो एसे। डिस्टार्ब जानानै थायो जों माने एसे इसेयावनो जों रागा जोंलाबायनाय माबा लाबायनाय बिदिखौबो जों जानायखौ। नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां आंबो बिदिनो गोजानाव माबायाखै। बारु ओ इदिनो खाथि खाला इदिनो। ओ लोगोफोरजोंब्ला जोंनि। माखासे कलेजनि लोगो। बा इदिनो गामिनि लोगो बेफोरजोंनो जोङो मालाबा मर निं वाक लाबा रानिं बेबायदि खालामो आरो ना देहाखौहाय एसे माने।
ओ स्ट्रं खालामनो थाखाय जोङो एक्सारसाइसखौहाय बा रानिंखौहाय खालामनाय जायो आरो गेजेराव। गेजेर गोजा बिदिनो
औ औ दा नोंथां नै। जोंना समाबो जालायबाय
औ औ। समा जाना फैबाय नोंथां होमबा उनाव लोगो मोनसिगोनदा नोंथां ओम ओम। जागोन दे
दे।
दे।
जान हरलाय।